हेल' नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना औ नों मोजाङैनो दं नोंथां।
औ
औ नोंथाङा माबोरै दं
औ आंबो मोजाङैनो दङ औ आं नोंथांजों दा जोंनि बर'नि दोरोङारि बैसागुनि सायावनो सावरायनोसै नामा
औ औ सावरायजायो नोंथां
औ जोङो
बैसागो होनब्ला जोङो मोसौ दमासिफोराव मोसौ थुखैयो नङा होनबा
औ
औ जों मा मा मा माबाजों बुस्थुजों मोसौ थुखैयो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जोङो ओ सैथो दाननि जोबथा सानाव मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो औ थिग बेयावनो नांगौ जानाय मुवाफोरानो जाबाय हालदै खाथ्रि बिलाइ आरो लाव आरो दो दोख्लानि हांगार बेखौ थाव गुबै फोननानै मोसौनियाव फोथा फोननाय जायो आरो लोगोसे लाव फान्थाव खाथ्रि हालदै बेफोरखौ। लांफानानै मोसौजों लोगोसे दुब्लियाव लांफानानै मोसौखौ थु खैनायजों लोगोसे बेफोरखौ सारनानै बायदिसिना हानानै लानाय मैगंफोरखौ सारनानै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान हानजा हान्जा बिमानि गेदेर बिफानि गेदेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर थिग बेफोरबायदि गान खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ थारैनो
औ आरो ओ बेलासि समाव मोसौखौ न'आव लाबोनानै थिग बेबायदिनो आलारि बा थि गय जरा फाथै जरा होनानै जोङो मोसौनो लागाम गोदान खानायखौ नुनो मोनो
जों ओं जों बेबायदिनो बैसागोआव जों मा मा मैगं खांथिंना जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ जोङो बैसागोआव बिदिनो सेजौ सेथा बिद मैगंफोर खांथिंनानै जानाय जायो। ओ बेफोरखौ गोखा गोखै बायदिसिना बुथुमनानैसो जौ जे खालामनाय जायो जोङो बेखौ जायो ब्ला ओ बेमार आजार जाया जेबो ओ फैबाय थानाय दिना मोजाङैनो मोजां थांथों होननानै जानाय जायो थिग बेफोरनि गेजेरावनो फुंखा दिंखिया जारि बिलाइ लाव बिलाइ ओ बेफोरबायदि गोबां मोननो थाङो नों थाङा बेफोरनि नामफोरखौ इसे बुंना होदो
औ जोंनि जेन'बा दा खांनानै जानाय मैगंनि नामफोरानो जाहैबाय खुनु नोङो औ जोंनिया खुंखा थाबाय दिंखिया बिदिनो ओ जिखुनु जानला मानला बिदिनो बुथुमनानै जाबाबो जायो आरो नोंथां
औ नंगौ जोङो बेफोरनिफ्राय बेमार आजार खारो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ आरो
औ औ नंगौ थारैनो बिदिनो आरो जों अमाजों थालिर मस्लाबो जानाय जायो आरो नोंथां
थिग बेबायदिनो
ओम
सैथो दाननि जोबथा सानाव मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया जोबनानै थांनाय लोगो लोगोनो नैथि सानाव जोंनि मानसिनि बैसागु फैयो नङा होमब्ला
औ औ नंगौ
औ मानसिनि बैसागुआव जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै उन्दैया गेदेरखौ सनमान लायो गेदेरा उन्दैखौ अननाय होनाय बेजों लोगोसे आरोबाव मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायलाय
औ बिदिनो जोङो उन्दै उन्दैया गोदोरफोरखौ बिदिनो दुगैनानै फुङावनो गोदोरखौ मानहोयो खुलुमो बोर लायो आरो
आरोबाव
आरोबाव बिदिनो
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ बेफोरबायदिनो जोङो बयबो ज' ज' सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बोराइ बुरि गथ' गथ' नाथाय बयबो ओ बैसागुखौ औ गामि गामि मागिनो ओंखारो
औ गाजा गोमजायै गासिबो बोराय बुरै मोसायो
न'खर न'खर ओ रंजा बाजा एसे एनै जाय हायो एसे एनै अनथोब जि मोनो बेखौनो जोङो लाबोनाय जायो
थारैनो
औ बेफोरबायदिनो जों बैसागु मोसानायाव ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाइ मोसानायावहाय ओ बाहायनाय मा मा दामजुफोरखौ नोंथाङा नु नुनो मोनो एबा औ खोनानो मोनो
औ औ आं दा नुनो मोननायाव। ज जोंनि बर'नि बिदिनो खाम जथा सिफुं सेरजा आरो औवाजों बानायनाय खरखा बेफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो
औ। थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव दंबावो हारमनियाम, औ बेफोरजोंबो जोङो गोग्गो गोग्गोमैनो दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो औ आरो
औ नोंथां बुंग्रोनाय।
औ बिदिनो नोंथांनि ओनसोलफोराव ओ गोदो गोदायनि नेम बायदियैनो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै ओ मोसानायखौ नुनो थाङो ना दा गोनोखो मुग मुगायाव गोबां ओ जेरै बक्स बायदि दामनानै ओ मोसानायखौ नुनो मोनो?
औ जोंनि ओनसोलाव दा बिदिनो मोननै मोननैखौबो नुनो मोननाय जायो खाम सिफुंखौबो दामनाय नुनो मोननाय जायो बक्सखौबो दामनाय नुनो मोननाय जायो आरो।
औ ओ थिग बेबायदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं बा बग्स दामनानै ओ मोसानायनि उम मोसानायनि फारागा मा नोंथाङा खमायनो हागोन ना?
जों फाराग होननो थाङोब्ला जों बर'नि मोनसे नियमजों जेन'बा खाम सिफुं जथा दामनानै मोसायोब्ला जों गाजा गोमजायै खुसियै मोसायो आरो दानि जुग वाव बक्सफोरा ओरै औ खाम जथ थारानिसेबां एसेबां नङा आरो
औ। जे खाम जथा आरो बक्सनि रुजुनायाव ओ साबसिन हामसिन होननानै बुङोब्ला खाम जथायानो जागोन आरोना? औ।
औ दा बुंनो थाङोब्ला जों बोराय बुरैया बांसिन। बांसिन खाम जथाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। गथ'फोर मोसानायाव आरो गथ'फोरा खाम जथा बाहायनो रोंस्लाबाना बेनिखायनो बक्सफोरखौ बाहायो आरो।
औ बेबो नंगौ थिग बेफोरबायदिनो जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि बैसागु रंजानायालि सोलिगासिनो दङ।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
नों ओरैनो बुंनो थांब्ला मोसानायाव जों मा मा गाबनि दख'ना गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथाङा
औ औ नंगौ जोङो जोंनि बैसागु मोसानायावहाय जोङो बर' आइजोफोरखौ ओ गोमो गाबनि दख'ना बा गोजा गाबनि ब्लाउस आरो गोजा गाबनि फास्रा लानायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो ओ माहारिखौबो गाम जा खायमा आर'नाइ गोदजा आरो फावरि फावरियावबो आर'नाइ खायमा लानानै मोसा नायखौ नुनो मोनो। औ। ओ थिग बेफोरबायदिनो जोबोद समायना रमायना नुयो आरो बे मोसानायखौ जोंनि हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बा ओ सारा मुलुगावनो बाख्नाय जादों।
औ नंगौ थारैनो।
औ। बैसागुआव बायदि बायदि मेथाइ रोजाबनानै मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? बेनि गेजेरावनो जेरै ओ जंखायलायनानै मोसानाय मेथाइ बा एदावलायनानै ओ रोजाबनानै मोसा नाय बा औ।
औ
थिग बेफोरबायदि मोसानायखौ नुनो मोनो आरोबाव नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि ओ मेथाइ रोजाबनानै मोसानायखौ नुनो मोनो?
बिदिनो जोंनियावबो बिदिनो गावजों गाव एदावलायनानै मोसानाय, जंखायलायानानै मोसानाय बेफोरदि औ रोजाबनानै मोसानायखौनो जोंबो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ। आरोबाव बे औ
औ दे बुंग्रोनाय।
आरोबाव बे जोंनि बैसागु बोथोरावनो ओ जोङो ओ ज' ज' गथ' गथाइ बोराइ बेन्थ' गासैबो ज' जानानै रंजानायाव गामि गामि मोनबोनाय अन्थुबफोरखौ लाबोनानै जोङो मा खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन ना?
जों बेखौ लावखार जानाय होनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
खाना जायो जोङो बेखौ जमानो गोसो खुसियै रंजानानै मोनबोनाय बेफोरखौ जोङो बिदिनो ज'मा लिंथुमनानै लावखार जायो आरो
औ।
औ
थिग बेफोरबायदिनो औ गोदो गोदायनिफ्रायनो औ बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नों
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
थाबाय नोंथांनिसिमबो।